हेलौ हेलौ हेल नोंथां, हेलौ औ नोंथां। खोनादोंना?
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ औ दे बुंलाय।
माने नोंथां नोंथांखौ आङो मोनसे प्रस्न खालामनि। माने मोनसे नोंथांखौ मोनसे कुइसन खालामनि आङो।
औ औ दे, खालाम जागोन दे।
आथ आथिखालाव जोंनि बे हान्था मेला राहाया माबादि सो बे हान्था मेलाफोरनि सोमोन्दै बेफोरनि राहानि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो। आं एसे सुंदयै नोंथांनो फोरमायना होनोसै खोनासंलांदो।
दे।
दा हान्था मेला भारतनि हान्थामेला बिखोन्थिया मोनसे बुरजा आरो गुवार नेटवर्क खोनादों नोंथां?
ओ खोनादों नोंथां खोनादों।
जाय जाय सुबुंफोरखौ फोनांजाबनानै रांखान्थियारि थांनानै थानो बिखान्थि बादि खामानि मावनाय जायो।
ओ नंगौ नों
बेयाव बेयाव लामा रेल लामा अख्रां लामा दै लामानि गोबां सोरजिफोर दं जाय हादोरसायाव सुबुंफोर आरो मुवाफोरखौ गोरलैयै दावबायनो हेफाजाब होयो नङा होनबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां नंगौ
औ औ जेरै भारतनि गाहाय दैथायनाय नेटवर्क हान्थामेलाफोरनि सिङाव दं जेरै लामाफोर
उम नोंगौ नों
औ भारतनि बुहुमनि गासैबो नोगोरनि नोगोरफोरनिख्रुइबो देरसिन लामा हान्थामेला दं नङा होमबा
नोंगौ नोंगौ।
जेरै जाय गाहाय दै थेनाय बे हान्थ मेला बादि खामानि मावनाय जायो जेरै लामा संरैखा दावबायग्राफोर निख्रुइ गोबां मुवाफोरखौ दैथायहरनाय जायो नङा होमबा थिग बेबायदिनो रेल लामाफोर भारतनि रेल हान्थामेला खान्थिया गासैबो नोगोरफोरनिख्रुइ देरसिन आरो बयनिख्रुइबो बुरजा खामानि मावग्रा नेटवर्कफोरनि मोनसे नङा होमबा बेयो गोजाम दावबायनाय आरो बुरजा मुवाफोरखौ दैथायहरनायनि थाखाय मोनसे बिखान्थि साबसिन नङा होमबा मोनसे साबसिन बिखान्थि नङा होमबा खम रांनि आरो गोहो बांनायनि बाहायनायनि थाखाय साबजानायनि बिखान्थि।
औ औ औ
थिग बेबायाददिनो दा हान्था मेलानि सायाव दङ जेरै अख्रां
औ बखरनि नंगौ नंगौ नंगौ
जेरै गोख्रों रांखान्थि जावरिखायै बायदि बायदि फान्थाया जोबोद गुवार जालांदों। गोबां हादरनि आरो हादरफारि अख्रां बन्दरफ्रा मुलुगनां मबे लोमसार सहरफोरखौ फोनांजाबो थिग बेबादिनो आरो
औ नोंथां औ।
जेरै बेनि गेजेरावनो दं दैयारि लामा नङा होमबा? दैयारि लामा औ औ। भारताव दैमा बायदि बायदि बेकवार्डफोरनि मोनसे गुवार जालो दं नङा होमबा?
नोंगौ नोंथां।
लोगोसे रुगुं दं हादर हादरा अन्दरारि दैयारि लामा आरो गाबै बन्दफ्रा हाबाफारि फानबानि आरो हालसानि बायदि दैथायनि थाखाय जोबोद गोनां आरो दैयारि लामाया नङा होमबा नोंथां?
नंगौ
उम उम थिग बेबादिनो जों जोंनि सोहोर ओनसोलाव गारि मथरजों जों दावबायनो हायो हान्थामेला खान्थिनि राहाजों नङा होमबा? खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ औ जेरै जों मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांनो थाखाय जोङो हान्था मेलानि गोनांथि जायो नङा होमबा? जेरै खोनादों जेरै बासफोरजों थांनाय जायो। गारि मथरजों थांनाय जायो थिग बेबादिनो आरो हान्थामेला बाहाय बाहायनाया जोंनि हान्थामेलाया जोंनि मोनसे गोनांथार माबा आरो राहा लामा।
उम नंगौ नंगौ।
उम उम गोजान लामा हान्थिनो हायो नङा होमबा? खम समनि गेजेरावनो
नोंगौ
गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय फ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांनो हायो नङा होमबा? थिग बेबादिनो हान्था मेलानि गेजेरजों जोङो गोबां सुबिदा मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ।
औ औ थिग बेबादिनो नोंथांखौ आं आरो मोनसे सोंथि सोंनां-सोंनो नागिरदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना आंनो?
सोंजागोन नोंथां सोंजागोन।
औ औ औ नोंथाङा आं मिनथि मिथिनो लुबैनाय बादिब्ला जौ जुवानि जौ जुवाफोरनि सायाव नोंथाङा एसे आंनो सुंद'यै फोरमायनो हागोन ना?
आथिखालाव नोंथां फोरमायनो हागोन नोंथां। आथिखालाव माने इदि जौ जुवानि बाहायनाय थ गोबां मानसिखौनो माने जों गोबां सुबुंखौनो नुनो मोनो दानि जुगाव गोबां सुबुंखोनो निसा बाहायनाय बायदिसिना बाहायनाय नुनो मोनो नाथाय बयबो सुबुंनि बेलायाव निसा बाहायनाया मोनसे जुदा जुदा रोख खोमै जायो माने माने ओरै-ओरैबादि नोंथां माने जेरै खायसे
खायसे इदुकेटेट सुबुंफोराबो जेरै दाबायदियाव माने बिसोर
औ
से मानसिया थायो माने बिदि गोबां नुनो मोनो माने खायसे द्राग्स जेरै निसा जातिय बुस्तु होनबा जेरै फारसेनिफ्राय दड्राग्स बायदिसिना बेफोरबादि फे-फेग्रा जिराद माने सोब ग्रा मुवा बायदिसिना जा बायदिसिनाफोरा जेरै गो गोग्लैयै बेफोरबा दिनि गेजेरावबो लोंनाय से जुदा रोखोम जायो आरो माने लोंनायनि बेलायावबो जै जु लोंनायनि बेलायावबो जेलै आथिखालाव बां एलकहल गोनां माने गोबां फेग्रा बेसाद माने ओंखारबाय फोरावबो गोबां सुबुंफोरा माने गोबां सुबुं फोरा माने बेफोरावबो गाज्रि हुदा फोरखौ बांनो हमदों माने
औ औ हमदों हमदों नोंथां
बि माने
औ औ औ औ औ नों नोंथां हेलौ आं नोंथांखौ मोनसे सोंथि सोंनो सों नो नायगिरदो नोंथाङा फोरमायनो हागोनना
बे फोरमायनो हागोन नों
औ जोंनियाय गामि ओनसोलनि जा जौ जुवा बानायनाय बे बेखान्थि बानायनाय बिखान्थियाव नोंथाङा एसे सुंदयै फोरमायनो हागोन ना माबायदि बानायो सावो
जों बानायनाय बिखान्थियाथ बे मोनसे ए बेखौ मोन से मिथिंगायारि बेसादजों बानायन जायो माने जोंनि जेरै जोंनि जेरै मिथिंगानिफ्राय मोननाय दंफां लाइफां जेरै बेफोरबायदि जाय खौ जोङो मा होनो मोख खोना बिलाइ होननानै बुङो बे बिलाइखौ माने बे माने जोंनि बेै माइरं जों माने मिक्स खालामनानै जेरै जों दिंखि बा बायदिसिना मिस इनाव उननानै बेखौ माने दानानै दोननाय जायो बेखौ बेखौ फिथा महराव दानानै दोननाय जायो बेखौ फोराननानै उनाव बेयो बेखौ बाखार महरै बाहायनाय जायो आरो जोङो जोङो माइरंखौ जोङो जेरै संनानै ओंखाम खालामनानै उनाव जोङो जेरै बै बै फोराननानै दोननाय बाकारखौ जों माने फोननानै बे खो सेवहोनानै बेनिफ्रायनो जोङो जौ जौ गिसि मोननाय जायो जेरै बेनि रोसिखौनो बुङो प्रथ खम माने जौ रोसि बुंनाय जायो। बे बे जौ रोसिखौनो आरो जौरोसि बेखौनो आरो जौ रोसेनि बे जौखुन्दै जेरै जौनि खफ'निफ्राय ओंखारनानै फुदुंनानै बेखौ खफ'निफ्राय ओंखारनानै खप' सोमजि होनानै गहोनायखौनो माने दिहुननायखौनो माने सेरेब माने जौ गोरान हिसाबै मोननाय जायो बे बेबो जों माने गामिया रि जोंनि बे लकेल
औ
फेग्रा जिरादखौ बेफोरबादिनो बानायनाय जायो आरो नाथाय आथिखालावथ' गोबां माने फिथाइ सामथाइनि रोसिनिफ्रायबो बायदिसिना बे बेफोरबादि गोबां मु फेग्रा मुवा बेसाद बानदिसिना बानायनाय जायो। आथिखालाव गोबां माने आथिखाल मुगायाव गोबां माने बि
औ औ औ गोदान गोदान गोदान गोदान फेग्रा मुवा ओंखारगासिनो।
गोदान गोदान फेग्रा मुवा ओंखारगासिनो ओं आगोलनि गोदो गोदाय जेरै गोदो गोदायनि जुगाथ' आलदामोन नोंथां दानि जुगाथ' बेलेग दानि दानि गोबां आलादा आगालनि दानिजों माने फारागथि मिलाया नोंथां।
ओहो ओहो मिलाया।
दानि जुगाव गोबां माने बेफोरबायदिनो जौगालांनो हमदों।
औ औ थिग बेबायदिनो जोंनि नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो फेग्रा मुवाखौ ओरैनो एबा मा ओनो इखो मा ओनो इखो ओरैनो गोबां बिबांनि मोननो थाङो नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव?
जोंनि ओनसोलाव मा गोदो गोदायनिसाय माने दानि आथिखाल मु गायाव माने बेफोरबादि माने बांद्राय बाहायनायखौ नुनो मोनला नाथाय बेफोरबादि बांद्राय आगोलनिसाय बांद्राय बाहायनायखौ मोननो थांला नाथाय एसे खम बिबांनि गोदो गोदायनि माने गोदो गोदायनि सोलिबोनाय नेमखा न्थि माने गामिया बे ओनसोलनि सिगांनिफ्रायनो सुबुंनि जिउ खांनाय सुबुं सुबुंनि जिउ खांनायाव गोनांथि जानाय मुवा- बेसादफोरखौ जेरै लाखिनो थाखाय बे बेफोरबायादि बानायनायखौ नुनो मोनो दा आथिखाल जुगाव जोंबो नुनो मोन्दों गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिदों होनना खोनाबोदों
औ नंगौ नोंथां दे नोंथां साबाय खर थाबाय नोंथाङा आंनो फोरमायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथां औ दो दे साबायखर